औ ओ आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंङो ओ बर' हारिनि बैसागु बोथोरखौ माबोरै फालिनाय जायो बेनि सायाव सावरायनो हरदों नोंथां। ओ नोंथांनाव सम दं ना? औ ओ अब्ला नोंथांङा ओ बैसागु बोथोरखौ माबोरै फालिनाय जायो आंनो एसे। फोरमायना होदो नामा?
अ बैसागु बोथोर होनोब्लाथ' ओ। आदसा होमबा आं नोंथांनो जा एसे रोंगौ बेखौ फोरमायना होनसै नङा ओमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ।
बैसागु होनोब्लाथ' जोंङो ओ बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायि फोरबो नङा ओमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
खौ जोंङो ओ मोननै बाहागोआव राननो हायो आरोना नोंथां ओ। गिबि मोनसे मोखौ बैसागु मोनसे मा जायो मान। मोनसे बैसागु होननानै ना जों बिदिनो ओ बैसागु बोथोरनि गिबि सानाव बा सेथि सेथि सानाव जोङो मोसौ बैसागु होनना फालियो आरो ना? बै सानखालि जोङो मोसौफोरखो बायदिसिना जेरै लाव लाव बिदिनो मा होनो बेखौ रं बायदिसिना फान्थाव बेफोरनि बेफोरखौ हानानै माला बानायनानै मोसौफोरनो गानहोनाय जायोना? ओमफ्राय बिदिनो मोसौफोरखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो नोंथां ना? बै सानाव बिदि थुखैनानै एसे गोथार खालामनाय जायो आरो बिसोरखो इदि ओमफ्राय बिदिनो जोङो बै मोसौखो थुखैखांनानै उदां हगारनाय जायो नालाय।
औ
बिनि थाखाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे फोथायनाय दं जे मा? मोसौखौ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जेन'बा हाग्रा बंग्रायावसो रायजो जायोमोन नालाय। बिदियाव मोसौफोरखौ हगारना होयोब्ला मोसौ मोसा लखाफोरा जायोमोन आरोना नोंथां?
औ
बै जानायनि थाखाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय मा खालामोमोन बै गोदोनि बोराय बुर बोराय बुरै बा आबै आबौमोना साराय बा खान्था खिथुनिफ्राय जा हांगार हल'नानै ना बे हांगारखौ हल'नानै बा जानायथाव गुबै लानानै एसे माबानानै मिक्स खालामनानै। मोसौनियाव जोङो फोनना होनाय जायोमोन आरोना फाख्रा सिख्रा खालामनाय जायोमोन आरो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनबा फाख्रा सिख्रा खालामोब्ला जोंना मोसौखौ एसे मोसा मोसा लख्राफोर साथा नुयो नालाय? अब्लाना बै हाग्रानि जा मोसा लख्राफोरा मोसौफोरखौ जायामोन आरोना नोंथां? बिदि खालामनो जोंहा हगारनाय जायो ओमफ्राय बै सान खालिनो जोङो हराव मोसौनो गोजाम गोजाम दोनदालफोरखौ जोङो गारनानै गोदान। फागा बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो खानानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिदिहाय नैथि सानाव जोङो बैसागुनि नैथि सानाव जोङो मा खालामो जोंहा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां आफा बोराइ बाथौआव आलारि बाथिफोर सावनाय जायो नोंथां ना?
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो न'नि बिमा बिफा बा गामिनि बैसोनि गेदेरसिन सुबुंफोरखौ जोंङो मान होनाय जायो बा खुलुम मान लाना होनाय जायो। फ्राय बिदिनो बैसोआव उन्दैफोरनो जोंङो अननाय होनाय जायो जेन'बा बायदिसिना गस्ला उन होनानै जों मा खालाम जायो नोंथांना नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बेनि उनाव जोंङो बे सेथिखालिबो ओ नैथि थामथि फोर खालाराव जोंङो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' ज' हानजा लानानै गामि गामि बा न' न' बैसागु मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ना?
औ नंगौ नोंथां।
खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै ओमफ्राय बिब्दिनो सेंग्रा सि ख्ला ज' ज' मोसानानै जोंङो बैसागु बोथोरखौ रंजायो आरो नोंथां ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय बिदिनो ओ बैसागु बोथोरखौ रंजायो उनाव बैसागु मागिखांङोब्ला जोंङो बे मागिनायाव अननानै न'खरफोरा जा रां बा रुफा हरो बेफोरखौ जोंङो एसे जमा खालामनानै बायदिसिना बायनानै बा ना बेदर बायनानै जोंङो खाना होनना जानाय जायो आरोना नोंथां रंजालायनाय दानसे औ बिदि ओमफ्राय बिदिनो जोंङो बैसागुखौ बेजोंल' नंङा ओ लोगोसे जोंङो गामिफोराव जों नुनो मोनो बायदिसिना बा फांसनफोर खुंनाय जायो जोंनियाना बैसागु बोथोराव बबे बा गामियाव ओ बैसागु बरायनाय हिसाबैबो खुंनाय जायो। बा बैसागु बरायनाय ओमफ्राय बिदिनो बैसागु बिदाय बबे जोंहा फांसन खुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा बै फांसनफोराव जोंङो बायदिसिना जेनेबा बादायलायनाय लाखियो जोंना। नोंथां बादायलायनाय जेन'बा खारनाय बारनाय खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय रोजाबनाय बिदि
नंङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
बेफोर बादायलायनायखौ जोंङो मानो लाखिनाय जायो होनब्ला जेन'बा जोंङो गामि गफानि सुबुंफोरा ओ गथ' गथायफोरा गोबां जोंहा रोंगौथि थायो फरायनायनि अनगायबो नंङा होमबा? फ्राय बे रोंग खो जोंङो दस्रा जायगाफोरावथ' थांनानै दिन्थिनो हाया नालाय ना बेनिखायनो जोंङो जेन गामिफोराव बे फांसन खुंनानै जोंङो सुबिदा होननाय जायो बिसोरनो जे गावबा गावनि ओ फरायनायनि अनगा मा गाव रोंगौ बा खारनो हागौ ना मेथाइ खननो रोंगौ खन्थाइ आवरायनो रोंगौ बेफोरखौ बिथांमोना दिन्थिनो हायो आरोना नोंथां बिदिनो ब दिन्थिनायफोर थाखाय जोंङो बायदिसिना बान्था दोनो जेरै सेथि बान्था नैथि बान्था थामथि बान्था नंङा होमबा? बिदि होननानै जोंङो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो, आरो लोगोसेनो मोनाबिलि समफ्राव जों जेरै गामि गंसेयैनो ज' मोसानो रंजानो थाखाय जोंहा ओवा जोंनि बर' हारिनि बायदिसिना मेथाइ खनगिरि जोंहा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनाय जायो जों नंङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
अ मोनाबिलिफोराव दानदिसे जोंङो बिदिनो रंजालायो, मानोना जोंङो बिदि ओ बैसागु फांसन खुंनायजों लोगोसे जोंङो जों गामिनि गामिनि जा थासारि बा ओ गामिनि मोनसे खौसेथि बा गोरोबलायनायखौ जोङो बेनि गेजेरजों लाखिनो हायो नोंथां न'?
औ नंगौ नोंथां।
ओ मानोना जोङो सानफ्रोमबोथ' जों रंजाबा रंजानो बाजानो हाया नङा होमबा नोंथां? दा बेनिखायनो जोङो बैसागु बोथोराव गाजा गोमजायै मोसानानै जों बिदिनो बिदाय हरनाय जायो आरो नोंथां। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनोसै आरो नोंथां। ओमफ्राय दा-दा नोंथांनिफ्रायबो नोंथांमोननि नि नोंथांमोननि जायगासिम माबोरै बैसागुखौ फालिनाय जायो बेनि सो सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैयो नोंथां।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोंनि जायगाजोंबो नोंथाङा बुंनाय बायदि‌ गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दासिमबो बैसागु बोथोरखौ ओ फालिबोगासिनो दङ'। ओ गिबियाव जोङो ओ मोसौनि बैसागुखौ फालिग्रोयो, नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो संख्रान्ति ओ संख्रान्तिनि जोबथि खालाराव जोङो ओ मोसौनि बैसागु गुखौ फालिनाय जायो नोंथां। ओ मोसौनि बैखागुखौ मोसौनि बैसागुखौ जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ माखासे फिथाइ सामथाइ ओ जेरै लाव, फान्थाव, ओ दिंगिलिगि ओ ओ फिफां आरो ओ लोखोना बिजौ गारला बिजौ बायदिफोरखौ जों लाबोनानै दोनफैयो आरो। ओ बे समाव जोङो ओ साराय बा थौफोरनि हांगारखौ ओ फुख'नानै ओ मोसौनियाव माने ओ गाब फुनो आरो बे गाब फुननायनि जाहोना जादों ओ जोंहा नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि गोदो गोदायथ' अरनबारिजों बुंफबनायमोन, नङा होमबा? ओ जोंनि जायगाया जोङो हाग्रा बंग्रायावसो थानो मोजां मोनग्रा हारिमोन नालाय ओ बे समाव जोङो ओ संक्रान्तिनि बे ओ जोबथा खालाराव मोसौनि बैसागु हिसाबै ओ जोङो मोसौखौ उदाङै माने हगारनानै दोनोमोन आरो। खानाय नेम गैयामोन। ओ बै दिनखालि ओ बिनि थाखायनो खायामोन नालाय ओ दस्रा ओ बिदिनो मोसा ओ मुफुर लख्रा बिदिनो ओ बिसोरजों जाजानो गिनानै मानि जोङो ओ बै दिनखालि मोसौनि ओ बैसागु खालि जोङो ओ हांगारनि ओ सारायनि हांगारनि खिथु बेखौ ओ हांगारखौ हुख'नानै ओ थावजों लगायनानै ओ जोङो ओ थफा थफा फुननाय जायोमोन आरो। ओ जाहाथे गावसोरबायदि ओ गाब गोनां बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ बबेबा बिलोफ्राव ओ बा निजोरा दैसाफ्राव लांनानै ओ जोङो ओ गोदोनि आबै आबौनि नेम बायदि दि लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था ओ बिमा गायदे बायदि दाजा फिफा बलद बायदि जा बेबायदि मेथाइ खननानै ओ जोङो ओ थुखैयोमोन आरो। ओ बिनि उनाव जोङो ओ बै लोखोना बिबा-बिबार गारला बिजौ ओ बायदिफोरखौ जोङो बाथौआव आरो न'नि उखुमफोराव ओ थेबनानै नै बिदि दोनफैयोमोन आरो नोंथां। ओ बिनि उनाव ओ जोङो बिनि अखानायै ओ बैसाग दाननि एक थारिख समाव ओ खालार खालि जोङो ओ बोराइ बाथौखौ फुङावनो दुगैस्राब लोमस्रां खुलुमनानै ओ जोङो गामि गामि साहानिफ्राय बा खोलानिफ्राय जोङो फारि फारियै ओ गिदिरफोरखौ न'खरफ्रोमबो खुलुमनाय आ आरो उन्दैफोरखौ अननाय बेबायदि ओ खुलुमबोयोमोन आरो मान लायो ओ दासिमबो लायो। ओ बेबायदिनो ओ बिनि ओ नैथि सान ओ दुइ थारिक ओ नै खालारनिफ्रायसो जोङो ओ माने मोसानाय रंजानाय बेखौ खालामो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनि बैसागु रंजानाया ओ मास मोनसेहालागै थायोमोननो नोंथां ओ दानि जोंनि ओ सुबुं माहारिनि मावनाय दांनाय ओ माने ओ समखौ मोनैनि थाखाय बयहाबो बेस्थ' थानायनि थाखाय ओ दानि ओ बैसागु मोसानायखौ खोब ओ सानथाम सानथामसिम हालागैल' लाखिनाय जासै नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओ मोसानायाव मोननाय मैगं थाइगं ओ रां रुफा ओ रांबो मोनो नालाय बेखौ जोङो ओ स्नि सानहालागै थानानै जोङो गामिनि बबेबा दैजोंं फोथारफ्राव फोथार गुवार लांदां जायगायाव जोङो ओ माने ज'नो बोराय बुरै‌ ओ संनानै ओ बेदरफोर बायनानै बिदिनो जायो आरो नों थां बे समाव बे जानायावनो जोङो गोखा गोखै ओ गोखा गोखै बिदि जायोमोन आरो नोंथां ओ गोखा गोखैखौ मानो जायो होननानै बुङोब्ला जोंनाव माने बेमार आजार जानायफोरा जाहाथे हामो बिनि थाखायनो गोखा गोखैखौ जोङो जायोमोन आरो। ओ दासिमबो ओ बे नेमखान्थिखौनो बर' हारिया बावाखै आरो दासिमबो गोखा गोखै खांनानै जानाय बियो दङ आरो।
अ औ नंगौ नोंथां दोङो।
दासिमबो दङ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो ओ बैसागुखौ दासिमबो फालियो आरो खौबो जोङो फारिलांबाय थागोन ओ बेनो मोनसे नोंथां। नाथाय दानि बैसागु मोसानाय आरो गोदोनि बैसागु मोसानाय एसे फाराग दङ ओ फारागा बेनो नोंथां ओ माने दानि बैसागु मोसानायफोरा माने बांसिनानो ओक्ष बक्सनि जोहै बा मोनसे दामग्रा ओ दाम माबा ओ खनखानाय मेथाइ बेखौसो जोङो बांसिन लानानै मोसानाय नुनो मोनसै। ओ नाथाय गोदोनि आबै आबौमोना माने ओ गावसोरानो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायाददि ओ बर'नि ओ दामग्रा आगजुखौ लानानैसो खुगा मेथाइजों मोसानायखौ जों नुयोमोन। ओ दाबो जोंनि बर' हारिया माने बेबायदि दामनानै खुगा मेथाइजों मोसाफिनोब्ला जोबोद मोजां। माने दोनिखौनो ओ लांफाबाय थानो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ औ औ।
जोंनि सावरायनाय सोमोनदो ओ समोन्दाआबो जासिगोन नङा होनबा नो
औ औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ बिदिब्ला दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।